हेलौ औ खोनाबायना
औ खोनादों
औ बिदिब्ला जोंहा टपिकखौ लान बि जोंनि बर समाजाव आइजो माहारिफोरनि बिफाव बा आइजो आइजो माहारिफ्रा मा मा मावदों आरो आइजो माहारिफोरखौ लानानै माने सुबुंफोरा माबायदि साननाय दंमोन बे बेफोरनि सायावबो सावरायजागोन आरो
ओं जागोन दे नों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै जागायग्रोदो
औ औ ओ आइजो माहारिफोर होननानै बुङोब्लाथ जोंहा माने आइजो माहारिफोरखौ नखरनि माइनाव बेफोरबायदि होननानै बुंनाय जायो आरो जोंनि बर' समाजाव ओ आइजो माहारियानो ओ गंसे नखरखौ दानो होनोब ब्ला आइजो माहारियानो माने सासे आइजोआनो नखरखौ दानोबो हायो आरो सासे आइजोआानो नखरखौ सिफायनोबो हायो बिदि बुंनाय जायो आरो मफ्राय ओ सा नखरनि आइजोआ जुदि मोजां नङाब्ला ओ माने गंसे नख नखरा थेर बेथेर जानो थाखाय बांद्राय गोबाव सम नाङा बेफोरबायदि ओ जोंनि ओ समाजाव बुंनाय जायो बेनिफ्राय उम गोदोनि समावथ जोंहा आइज आइजो माहारिफोरखौ बांद्राय बिदि फरायसालिफोरावबो थांनो होनाय जायामोन ना माने ओ आइजो माने हिनजावनि फिसाफोरखौ खामानि मावनानै जाहोनो माने बिमा बिफाखौ खामानि मावनानै जाहोनो थाखायसो खाङो बेफोरबायदिफोर बुंनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय ओ रुवाथिफोर दोनलाबायनाय बखालिफोर दोनला बायनाय बिदि नुलाबायायोमोन बिनिफ्राय समजों लोगोसे नाथाय आथिखालाव ओ आइजो माहारिफोरखौबो ओ फरायसालिफ्राव थांहोनाय सोलोंथाइनि बिथिङाव ओ गोसो होनाय नखरनि मानसिफ्राबो माने ओ माने बादा खालामै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय आरो लासै लासै ओमफ्राय दाथ जोङो नायोब्ला नुनो मोन गोन सोलोंथाइनि बिथिङाव माने हौवाफोरजों समान समानै आइजो माहारियाबो गोबां दावगाबाय आरो जोंना फरायनायनि बिथिङावनो होन बा माबा मोनसे खामानि दामानिनि बि बिथिंआवनो होन बा थुनलाइफोरनि बिथिंआवनो होन माने गोबां दावगाबाय आरो जोंना आइजो माहारिया ओ बेफार फालांगिफोरावबो ओ गोबां जौ गानायसै आरो आथिखालाव बेफोरखौ ओ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे एसे बुंनो हागोन नामा
औ नोंगौ ओ गोदोनिफ्राय दासिम नायोब्ला जोङो बर' आइजोफोरखौ गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनोसै ओ गोदो आइजोफोरा मा जादोंमोन जे ओ न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे समाजनि बयजोंबो मा गाहाय थाखोआव दोनजादोंमोन ना। ओ जेनेबा बिसोरो सोलों थाइ लानो खाबु मोनाखैमोन गोसो बायदियै ओ गोसो होस सारनानै बेरायनो खाबुबो मोनाखैमोन।
ओ
बिसोरो गोदो गोदायहाय मा जायोमोन आइजोफोरा ओ जोङो खोनानो मोनो आरो जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनो जे ओ हिन्जावफोरखौ हौवाफोरा गोबां ओ जे नेहाथ होननानैहाय सानोमोन आरो जेरावनिखि बिसोरो बिसोरखौ ओ बिसोरखौहाय जायगायावनो ओ खावनानै लांनाय मानाय बेबायदि ओ गाज्रि जुलुम खालामनायखौहाय जोङो खोनाबोनो मोनदों आरो ओ दायो लासै-लासै बिसोरो सोलोंथाइ लाबोनो मोनबाय मोननानै आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरासो बांसिनै गोसो जासिननाय सोलोंथाइ बिथिङावनो जा माबा मोनसे खामानि मावनायावनो जा ओ हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोर खौ बांसिन गोसो होसिनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। ओ जों फरायसालिफोराव नायोबोला नुनो मोनो ओ मोनसे थाखो खथायावहाय हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरनि बिबांखौ बांसिन नुनो मोन नाय जायो। गुबुन सकुलाव रुजुयोब्ला गुबुन बिब्दिनो बबेबा-बबेबा सकुलाव आरो
औ
ओं बेबायदिखौ नुनो मोनो ओ जेरैबायदि नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन जे थुनलाइ-थुनलाइ बिथिङावबो आइजोफोरखौ गोबां बिहोमा होनायखौ नुनो मोनदों ओं नोंगौ बिब्दिनो जोंनि गेजेराव माखासे गेदेमाफोर जायनिखि मोनसे ओ हादरारि ओ हादरसायारि बेफोरबायदि माखासे बान्थाफोरखौ मोननो हादों जेरैहाय साहित्य' एकादेमि लाइमोन साहित्य' एकादेमि बान्था बेफोरखौहाय मोननो हादों बिदिन्थि हिसाबै जोङो बुंनो हायो ओ लाइमोन साहित्य एकादेमि बान्था मोननाय ओरै ओ माइनावस्रि
औ
दैमारि ओ ओ आरोबाव जोङो निजोम बर'
औ
खुंगुर बर' आरो गोबांखौनो जोङो मोननो हायो आरो। बिब्दिनो औ ओ बेनिफ्राय आरो जों मोननो हायो जैस्रि बर
अम बेनिफ्राय लाखहायै ओ सानैसो बर'आयजोफोरनि बिदिन्थिखौहाय जोङो मोननो हायो। बिसोरो खन्थाइ लिरनानैल' थायाखै बिसोरो ओ मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय बाहागो लादों जेरैहाय सल'मा लिरनाय, रायथाइ लिरनाय, ओदो राव सोलायनाय, नाय बेफोर गाससिबावबो बिसोरो बाहागो लाबोदों बि दिनो थुनफावथाइ दिन्थिनाय बेफोरावबो बिसोरो मा खालामबोदों बाहागो लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
जोंनिया बिदिनो औ गोबां आ आइजो माहारिफ्रा आथिखालाव माने ओ बिदि बिहोमा होनाय होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि माखासे गोबां लिरगिरिफोर बा थुनलाइनि बेलायावनो ओ माखासे गोबां लिरगिरिफोरा माने ओ सल' गावनि गोसोनि सानस्रिफोरखौ लिरनानै जेरै सल', सुंद' सल' ओ सल'मा, रायथाइ बायदिसिना आरो खन्थाइ बेफोरबायदि लिरनानै ओ आइजो माहा रिया आथिखालाव गोबां माने सिनायथि मोननाय बेफोरबायदि बा बान्थाफोर मोननाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दानिया। बेनिफाय ओ बिजों लोगोसेनो हमनानै ला ओ बिजनेसनि बिथिङाव ओ रांखावरिनि बिथिङावबो माने आइजो माहारिखौ आथिखालाव ओ हौवाफोरनिफ्राय उन जानानै गैलिया आरो आइजो माहारि माहारियाबो ओ हमनानै ला दा बै बेयाव ओ जोंनिया जि जि दानायफोरनि बेलायाव नायोब्ला ओ माखासेसे उइभिंफोर बिदि खुलिनायफोरखौ नुनो मोनदों बे अयबिंफोर खुलिनायावबो माने जोंनिया ओ हौवा मानसिफ्रा बिदि खुलिनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायाखै बा आइजो माहारिफोरानो बै उइभिंफोरखौ खुलिनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बिनिफ्राय आरो गोबां ओ साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो होन आइजो माहारियाबो आथिखालाव माने ए पि एस सि इउ पि एस सि पास खालामनानै गोबां ओ साख्रि बाख्रियावबो ओ बिदि गोसो होनाय जइन जानाय बा आर्मि पुलिसनि बिथिङावनो होन गोबां ओ आइजोफोराबो माने साख्रि बाख्रि मावनानैबो न'खरखौ ओ सुंथानाय बिदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बेजों लोगोसेनो ओ आइजोफोरा आथिखालाव जोंनिया ओ न'खर सामलायनायनि बिथिङावबो नो ओ गंसे न'खर सामलायनायावथ आइजो माहारिखौ ओ नांखा थारगौवानो ओ जेब्रै जेरै जाय न'खराव बिमा गैया बै न'खरावहाय माने मोजाङै ओ जाया मोजां जाया बिमा गैयि न'खरफ्रा बिदि होननानै बुङो आरो जोंनि समाजावहाय आरो सासे ले खा गोरों सासे सुबुङा बा लेखा गोरों आइजोआ न'खर सामलायोब्ला बे न'खरा माने गाज्रि जागोन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो नुनोमोनखाया आरो ओ सोलोंथाइ गैयाब्लासो बा सोलोंथाइ गैयि सासे बुजिस'नो हायै ओ बिदि सुबुंफोरासो माने माब्लाबा समाव बै ओ खारलाबायनाय मानाय आथिखालावथ' गोबां नुनो मोनसै ओ ससे फोर मिडियानि गेजेरजोंबो ओ सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिनजावजो जों खारदोंनो मादोंनो बिदि माखासे से ओ बाथ्राफोरखौ नुनो मोनो नाथाय ओ बियो खायसे माने सोलोंथाइ लास्लाबजोबै आइजोफोर बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनो आरो नाथाय ओ जोंनि बिमा बिफाया आथिखालाव ओ बयखौबो बा हिन्जावसाफोरखौबो हौवासाफोरजों समान समानै फरायसालियाव थांनो सुबिदा होनायाव ओ थांनानै ओ जोंनि माखासे आइजोफ्राबो गोरों जाजोबबाय दानिया बेनो। ओनखायनो गावनि ओ न'खर गंसे खुंनोब्ला गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखाय बा न'खरखौ सामलायनो थाखाय जोंनि आइजो माहारिया माने गोबां हासै आरो दानिया सासे रोङि आइजोआथ' गावनि गथ' गथायखौबो फोरोंनो हाला बा दिथा होनो हाया बेफोरबायदि जायो नालाय बेनिखायनो सासे आइजोआबो माने जोंनिया न'खर खुंनाय बा न'खर दैदेननायाव गोबां बिफाव बिदि खामानिफोर मावनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो।
औ उम बिब्दिनो जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै माखासे फालांगि खालामनायखौबो आइजोफोरखौ जोङो मोननो हायो जाय इन्दि खुन्दुङा जोंनि मोनसे बेसेन गोसा दाम गोसासिन होननानै बुङोब्ला इन्दि खुन्दुंखौनो ओ दा बे इन्दि खुन्दुंखौहाय बर' आइजो फोरा माखा आदब खान्थिजों दिहुननानै ओ फालांगि खालाम नायावहाय मोनसे जाफुंसार जानो हायोब्ला गावनि न'खर लोगोसे जोंनि बर' हारिखौबो समाज खौबो जौगाहोनायाव बिहोमा होनाय खोबो जोङो नुबोगासिनो दङ।
बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा टपिकखौ ।
औ जागोन दे।
औ